औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां आं नोंथांनाव फन हरनायनि खारोनानो जाबाय नोंथांनाव आं जोंनि बर' ओ माहारिनि हारिमु बेफोरखौ आं मिथिनो लुबैनायखाय नोंथांनाव एसे सोंनो लुुबैदोंमोन आरो। दा नोंथाङा बर' हारिमुनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बर' हारिमुनि बागै दे होमबा आं मोनथिनायखिनिखौ फोरमायनोसै होमबा। बर' हारिमु होनब्लाथ' बिदिनो गासिबो थांजोबो जेरै मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय थानाय दामनाय देनाय बेफोर गासिबो गोलैजोबो आरोखि बर' हारिमुआव।
औ नोंथां।
बर' हारिमुआव गिबियावनो जों मोसानायनि सोमोन्दै बुंग्रोसै ओ बर'नि गुबै दोरोङारि मोसानायानो जाबाय बागुरुम्बा बिनिफाय जोंहा ओरै बारदै सिख्ला मोसानाय थाबाय मोसाग्लांनाय थाबाय खेराइ मोसानाय थाबाय बेफोर आरोखि मोसानाय औ ओमफ्राय उम्म ओ ओमफ्राय जोंना ओरै माखासे जोंनि बर' नि थानाय जानायफ्राबो बिदिनो जाहैबाय। जों बर'फ्रा गामि ओनसोलफ्राव थायो। ओ हाजो ओनसोल हाग्रा ओनसोलाव ओमफ्राय जों बर' माहारिया बिदिनो ओ जिब जुनार जाग्रा बिदिनो मैहुर खालामनानै जाग्रा आरोखि बर' माहारिफ्रा बर' सुबुंफोरा बेफोरनो बर' हारिमु आरोखि ओमफ्राय जों बर'फ्रा जोंनि बर'फोरनि गान्नाय जोमनाय होनोब्ला जेरै बर' हिनजावफ्रा गानो दख'ना
ओमफ्राय
ओ बर' सेंग्राफ्रा गानो जाहैबाय बर' हौवाफ्रा गामसा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आर'नाइ फालि लाफायो बर' बर'फोरा बेफोरनि बर' हारिमुवा बर' सुबुंफोरनि गाननाय जोमनाय ओमफ्राय जों बर'फ्राथ' बिदिनो जानायखौ बुङोबा बिदिनो दहाय आं एसे बुंबोखाबाय जेरै मैहुर खालामना जाग्रा बर'फ्रा आरो बर'फोरनि थानाय होनब्ला बिदिनो हाग्रा ओनसोलाव बर'फ्रा थानो मोजां मोनो।
औ
ओमफ्राय बर'नि माखासे दामजुफ्राबो जाहैबाय जेरै ओ खाम, सिफुं, सेरजा जथा, गंगोना, गरखा आरो हारमिम हारमुनियाम बेफोरखौबो लाफायो आरोखि बर'फोरा। उम्म बेनोसै आरो बर'नि बर' बर'फोरनि सिनायथिया।
औ।
उम्म। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्लाथ' बर'फ्रा बिदिनो आखाइनि आखाइनि हाबाफोरबो मावो जेरै बर'फ्रा औवाफोरजों जेखाइ खबबाय बानायनानैबो जायो बेफोरजोंबो थांनानै थायो बर' सुबुंफोरा आरो बर'फोरनि फोरबो होनोब्ला जों खेराइ खेराइ फोरबो ओ लोखि गार्जा माइनाव माइनाव माइनाव दैखांनाय ओमफ्राय हामबाय होनाय बेफोरनो बर'फोरनि फुजा ओमफ्राय बर'फ्रा बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बाथौ धोरोमारि बाथौखौ सिबिग्रा। बर' सुबुंफोरा। उम ओ सिजौखौ सिजौखौ फोथायो जेरै आफा शिबनिफ्राय फैनानै सिजौ बेखौ बर' सुबुंफोरा फोथायो आरो।
उम बेनो। बर'नि माखासे धोरोमारि बेफोरखौ लानानैनो बर' हारिमुवा मोनसे सिनायथि आरोखि।
औ नोंथां।
औ। ओमफ्राय बुंनो थाङोबाथ' नों बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव जोंना ओरै ओ आगरफ्रा बेरखांयो जाहैबाय जेरै ओ फारौ मेगन ओ दाउसा मोख्रेब। हाजो आगर ओमफ्राय बिदिनो माखासे बुदां बलब आगर बेफोरबो बेरखाङो। बर'फोरनि बे गाननाय जोमनाय दख दख'ना गामसाफोराव आगरफ्रा ओमफाय जों उम। जों बर'फोरखौथ' मा होनना बुंबावो बेनोसै। उम जेरै बर'फ्रा मैहुर खालामनानै जाग्रा जाहैबाय। हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा।
औ नोंथां।
नाथाय दा बा ओ बारा नुनो मोनला बरफ फोरनि बागाव बेखौबो एसे नोगोरफ्राव थांनानै सोलायहांनो हमबाय बर'फ्रा। गुबुन हारिफोर बायदि उम।
दा नोंथाङा बेफोरखौ फोरमायबाय आरोना।
औ।
होमबा नोंथांनि सिगाङावबो आं माखासे बे बर'फोरनि हारिमुनि बागै एसे फोरमायसै नामा?
औ फोरमायदों नोंथां दे।
औ जोंहा बर'आथ रैयाव ओ हारिमु होनोब्ला जोंहा माखासे ओ। गाननाय जोमनाय ओ मोसानाय रंजानाय। रायज्लायनाय आव फाव ओमफ्राय बायदिसिना दिन्थिफुंनाय बेफोरखौनो लानानै जों। मोनसे हारिमु आरो ना।
औ।
जोंहा। ओ मोसानाय होनोब्ला जोंहा बागुरुमबा बर'नि। मोसानाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जों ख्रिस्टि मोसायो। ओ मोसाग्लानाय मोसायो दाउ थै लिरनाय मोसायो। जारा फाग्ला मोसायो बेफोर बायदि आरो। औ नोंथां सोंनो हागोन नोंथां।
जों बर' हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे ओ खेराइ फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होदो नङाबा? बर' हारिमुनि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मोनसेख खेराइ फुजा दंना बिनि सोमोन्दै नोंथाङा खेराइ फुजाखौ माबोरै फोरबो फालियो बिनि सोमोन्दै एसे
औ नोंथां जागोन नोंथां खेराइ फोरबो होनोब्ला जोंहा ओ बर' धोरोम लायनाय आरोना। बियो फालिनाय जायो बेखौ गारजा हिसाबै जोंहा बे
न'वा नोना खेराइाया खे राया आलदा जागोन ना नोंथां खेराइखौ मारै मारै खालामो मारै जागायो जेनेबा खेराइखौ।
खेराइया खेराइखौ जोङो बांसिन आनो गोजां बोथोराव होनाय जायो। खायफा ओ न' न' होयो खायफा गामियाव गामि दरसेयाव मोनसे होयो। खनसे बेबायदि आरो खेराइ होनायाव जोंहा गोबां फिथाइ-सामथाइ जेरै थालेर
उम
आंगुर बायदिखौ प्रसाद बानायना होनाय जायो। आपेल बायदि बायदि। बेनि अनगायैबो जोंहा दाउसा, फारौ बोरमाबो हाथारना होनाय होनाय जायो। मोदायनो बावो बिनिफ्राय जोङो खेराइ फुजा होनायाव जोंहा दौदिनिबो थायो बेनिफ्राय जों ओ दौदिजों दौदिनिजों लोगोसे जोंहा लोगोसे साइदआव थाबाय आरो
ओ नोंथां उम दौदिनिया हौवा जायोना हिनजाव जायो एसे फोरमायना खोनथा हिनजाव खालि हिनजावल' जानो मोनाय खेराइ फोरबोआव ओ ओमबाय बे खेराइ फोरबोनि गेजेरावनो माखासे मोसानाय थाबावोना फुजायावनो बिनि गेजेरावनो सिङाव हाबनानै बे मोसानायफ्रा मा मा मोनलाय नोंथां?
नोंथां बेयाव मोसानाया जाहैबाय जोंहा ओ माइनाव बरायो जोङो बेयावबो मोसायो सारा फाग्ला ओमफ्राय माखासे ओ गराय दाब्रायनाय
खोजोमा हनाय नामामोनलाय नोंथां? गोजोमा हनाय ओमफ्राय माबा दंबावो खामाव
औ नोंथां औ नोंथां। जोंहा बेफोरखौ मोसानो थाखाय जोंहा ओ खाम सिफुं जथा लोगोआव दामफानाय जायो औ। बेफोरखौ दामनानै जोङो माखासे ओ गोदोनि फ्रायनो ओ सोलिबोनाय आबै आबौमोना बेखौ फुजिबोनाय माखासे सल' गानबो दं आरो। बेखौ जों खननानै ओ देउदिनिखौ मोसाहोनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जों फालिनाय जायो।
औ ओरैनोथ' नोंथां उम खेराइ फु फुजाखथ' ओरै गोदो आं खोनानाय बायदियाव मानि थाखाय खुङो होनबा बिदिनो गामि- गामिनि थाखाय मोजां जानाय जेनेबा समाजखौ फोसाबनो माखासे गाज्रि मोदाय दावदाय फोरा गामियाव हाबफैनो हायि बेनि थाखाय गामिया मोजां जानाय थाखायसो फोरबोखौ बे खेराइ फोरबोखौ खुङो होनाय खोनादोंमोन आङो।
नंगौ नोंथां बेयो नंगौ औ। बेबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां दायना अजा सोमजियो गोदोहाय बांसिनानो बेबदिनो बेबायदि दायना अजाखौ खोनायोमोन दासो बारा गैला बेनिखायनो गोदोहाय गामियाव दायना अजाफोरा बांसिनखाय बेयाव दायना अजाफोरा माखासे सुबुंखौ नोजोर बोनानै गाज्रि बेबहारजों ओ गाज्रि फानदायना बेहाय ओ दायना साजायो आरो गाज्रि बेबहार साजायो बेनिफ्राय बेखौ गाज्रि साजायना गामियाव फानदायना ओ बुथारनायबो जायो आरो बेबायदिमोन गोदोहाय बिनि थाखाय जोङो बेफोर खौ बोसो बोखारस्रांनो थाखाय जोंहा गामि ओनसोलाव ओ खेराइ खुंनाय जायो आरो बेबायदिनो जाहाथे गामि ओनसोलाव माखासे गाज्रि दायना ओ अजाफोर बेफोरो जाहाथे ओ थानो हाया बिनि बेखौ लानानैनो खेराइ फुजिनाय जायो बेनोसै आरो
होमबाथ' बेबो बर' हारि हारिमुनि बर' हारिनि मोनसे धोरोम फोथायनायनि माबा मोनसे फोरबो जाहैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों आरो गोबां दंबावो जेरै माइनाव माइनाव बरायनाय ओमफ्राय आरो लोखि गार्जा लोखि गार्जाखौनो माइनाव बरायनानै होयोमोन नामा ओमफ्राय जेरै हामबाय फुजा होनाय नोंथाङा हामबबाय फुजा होनायखौ मिथिगोनना मिथिया?
मिथिनाया आं खोनायो नोंथां नाथाय नुफेरनाय जायाखै आरो जों खोनायो बेफोरबायदि औ बर' हारिमुआव गोबां फुजा दं आरोखि जोंहा माखासे बर' हारियाव बो माखासे ओ धोरोमजों लोगोसे गुबुन गुबुन फुजा होनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा ब्रह्म धोरोम होनोबा जोंहा सिलायाव मन्दप बानायना बेखौ ओ फुजा होनाय जायो।
उम। ओरैनो नोंथां बर'फोरनि बर'फोरनि रंजाथाइ फोरबोफोरा जोंनाथ' बैसागुआनो जाखाबाय बैसागुखौ ओरैनो नोंथां मा मा मासाव मा दानाव ओ खुंफ' फालिनाय जायोमोनलाय नोंथां?
जोंहा बैसागुखौ जोंहा बैसाग दाननि से
औ उम औ बेनो बर'नि ओ गिदिरसिन रंजाथाइ फोरबोमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां बेयो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना ओ खुंबोनाय बैसागु जेरै जोङो उन्दैया गिदिरखौ गिदिरा उन्दैखौ मान होनाय ओ गामि गामियाव न' न' हाबलायलायनानै जोंहा बिदिनो मान सनमान लालायो गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदिरखौ बेबायदिनो जोङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे समावनो ओ गोखा गोख खैबो जानाय जायो जेरै जोंहा मोदोमाव जानाय बेमार आजार बेफोरखौ खारो होननानै जोंहा गोखा गोखै खांनानै जानाय जायो जेरै जोङो खिफि बेन्दों उसुमै, ओमफ्राय मा होनो दाउसा
औ दे होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनलायसै।